हेलौ गोजोन मोनाबिलि नोंथां ओ बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनो लानाय आयदानि सायाव सावराय जाासिगोन ना?
अ
मोजाङै खोनाखै नोंथां‌।
आयदाफोरखौ मा सावरायगोन खोन्थाना होब्ला मोजां जागोन नोंथां
अ दिनैनि जोंनि सावरायना लानाय आयदायानो जाहैबाय बर'फोरनि ना हमनायाव बाहायनाय आइजें आयला
औ बिदिब्ला जागायदो नोंथां
बिदिब्ला आङो बुंनोसै गाहाय बर'फ्राथ' मैहुर मैहुर खालामनानै जाग्रा हारि नङा होनबा
नंगौ नोंथां
औ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो हाग्रा बंग्रायाव नाहा मैहा थांनानै ना हमनानै ना सानानै बेबायदि जाबोनाय हारि आरो बर'आ दा बर'आ गाहायै ना हमनायावहाय गोबां रोखोमनि मिथिंगायावनो मोननाय मुवा बेसादफोरनिफ्रायहाय माने मैहुर खालामग्रा माखासे आइजेंफोरखौ मिथिंगानिफ्रायनो दिहुननानै लादों आरोखि
औ
बेफोरनो जाबाय जेखाइ खबाय सानदांगा सान्द्रि मा होनो सेन खखा खाखि जे बेफोरखौ बाहायो आरो बेफोरखौ जोङो ना सानायाव ना हमनायाव ना गुरनायाव बेफोरखौ जों बाहायो आरो जेरै खुसिया सुनो थाखायबो खुसिया औ खुसिया सुनो थाखायबो जोङो खुसिया सुलि जायखौ जोङो मोनसे रोखोमनि लहा मा होनना बुंगोन बेखौ लहाजों बानायनाय जायो आरो आरो जोङो ना मोनसे जोंहा एसे दैया रानोबा मोनसे माखासे हाखरफोरनिफ्राय जोङो बे हाखरनि दैखौ गारनानै माने सारनानै नाखौ हमनो थाखाय जोङो सिलि होनना बुङो ना? थिंजोंनो मोनसे ओरै खना मोनब्रै बानायनानै औवायाव खानानै जों सिलि बानायनानै लायो बै सिलिखौबो जोङो ना सारनायाव जोङो बाहायो आरो ना माने नाखौ ओरै सारनो माने दैखौ हाखरनिफ्राय गारगारनायाव न। दा दैखौ गारजोबनानै नाखौ हमनो थाखाय बाहायो आरो ना हमनायाव बै सिलिखौबो बाहायनाय जायो जेखाय खबाइखौथ' बाहायो जोङो जेखायखौ जोङो ना गुरनायाव बाहायो आरो खबाय खौ ना सोनो थाखाय थाखाय बाहायो आरो। खि बेबायदिनो बिलो दैमा दैसाफ्राव बर'आ नाहा मैहा थांनानै नाथुर खांख्राइ ना खुसिया हमनानै बर'आ मैहुर खालामना जाग्रा हारि। दा बेफोर मैहुर खालामनायाव बा ना हमनायाव बाहायनाय बे आइजें आयलानि सोमोन्दै नोंथाङाबबो आंनो एसे फोरमायना होबा मोजां जागोन आरोखि।
औ गाबोन नोंथां नथाङाथ' आंनो जाबायदि बर'फ्रा मैहुर खालामनायाव बाहायनाय फोरमायलांबाय। बेनि अनगायैबो आङो जोंनि जायगायावहाय जम खखा खाख्रि होननाय बेफोरखौहाय बाहेरोन
औ नंगौ।
ज ज
ओं
आरो बेफोरखौहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो आथिखालसिम बे सेन खखा खाखि जेखाइ बेफोरखौहाय जोंनि आबौ बा आइ। आखा आरो आयं मोनाहाय आथिखालावबो आखाइनि हाबा महरै हेबनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ थारो नोंगौ। बैफोरखौ जोङो औ
बेफोरखौ जङो हेबनानैहाय गोदो गोदाय ना हमनायाव मैहुरनि थाखाय आइजें आयला महरैह बाहायदों लोगोसेनो न'खर खुंनो थाखाय बेफोर जेखाइ खबाय बा सेन बेफोरखौ ह नखर माने नखर आरो मे बेफोरनि गेजेर जिउखौ खांबोदोंमोन आरो गोदो गोदाय
औ थारैनो।
बाजाराव बाजारावबो फानो मानो होनना बुङोबा जोंनि आथिखालनि सुबुंफोराहाय बेफोरखौ हेबनो रोंलिया बेनिखायनो खायफा रोंनाय सुबुंफोराहाय बेखौ हेबनानै बाजारावबो फाननायखौ जों नुनो मोनो।
बेफार फालांगि खालामो खालामनाया खालामनानै रां आरजिनो थाखायबो जों बेफोरखौहाय बाहायो आरो। बेफोरखौ जोङो जेने मैहुर खालामनायनि अनगायैबो ना न'खर खुंनायाव जोङो एसे रांनि मदद खालामनो बा न'खर सुंथानो थाखाय जों बेखौहाय हेबनानै जोङो फाननायखौबो जों नुनो मोनो आरोना।
औ नोंथांमोननि जायगायाव आथिखालाव बेफोर संगायबा बे जेखाइ खबाइ सेनफोरखौ नामा नोंथाङा।
मोजाङै खोनायाखै नोंथां।
अ नोंथांमोननि जायगायावहाय आथिखालावबो बेफोर सं माबा जेखाइ खबायाइ सेनफोरखौ हेबबावो नामा होनदों नोंथां?
औ हेबो आथिखालावबो जोंनि जायगायाव बेबायदि जेखाइ खबायाइ सेन सान्द्रि सान्दांगा बेफोरखौ जों आथिखालावबो हेबनाय नुनो मोनो आथिखालावबो जोङो जोंनि बर'फ्रा बेबायदिनो ना खांख्राइ सानानै आथिखालावबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालाव जोंनि आबै आबौ आयंमोन बिसोरखौ आखाइनि हाबा महरै जोङो बानायनायजों लोगोसेहाय ओ आं दहायनो बुंलां हानाय बायदि न'खरनि रां एसे न'खर खुंनायाव मदद खालामनो हानाय बायदि रां खामानि थाखायबो जों बेफोरखौहाय आथिखालावबो हाबा मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नोंगौ
बेजों लोगोसे जोङो ना खांख्राइ सानानै जोङो एसे एनै जेनेबा जानो थाखाय बा ओंख्रि जानो थाखाय जोङो ना सानानै बा जोंहा ओंख्रि गैयाबा ना साब्रबनानै बा सारब्रबनानै जोङो ओंख्रि जानो थाखाय बैफोराव जानो थाखायबो बा मैहुर खालामनो थाखायबो जोङो बैफोरखौहाय जोङो फाननाय नङाब्लाबो आरोना बेफार खालामनो थाखाय नङाब्लाबो न'खरनि जानाय खाजा दिहुनो थाखाय बा मैहुर खालामनो थाखायबो जोङो बै आइजें आयलाफोरखौ हेबनाय नुनो मोनो।
औ नोंथाङा दहाय बुंलांदोंमोन ना बे नाखौ सारनो थाखाय जोङो जेबो बाहायनाय जायो होननानै बे जेखौ मानिफ्राय बानायनाय जायो नोंथां?
बे जेखौ जोंहा मोनसे रोखोमनि दिरुं आरोना ओ बे दिरुा एसे प्लास्टिक टाइपनि जायो आरोना ओ मा होनना बुंगोन बेखौहाय उम ओ नायलननि मोनसे दिरुं आरो ना जाय दिरुङाहाय माने सेवनानै थाङा थाब गोफोन जाया आरोना। बे रोखोमनि दिरुंजों जोङो मोन से बान होनानै बेखौहाय फिसा फिसा फिसा खथानि आरोना बेहाय मोनसे बान होनानै दं आरो मोन से महर होनानै हेबनानै जों बेखौहाय मोनसे जेनि महर जों हेबनाय जायो आरो। जाय जेनि महरा मोनसे ओ जिबसा ना जिउसा जायखौ जों बेमा होननानै बुङो ना बै बेमानि जेनिफ्रायलायनो जेनिफ्राय जेखौ नुनानैसोलायनो बर'आ नैबे ना सारग्रा जेखौ बर'आ माने सुबुं माहारिया आरोना बर'आथ' नङा सुबुं माहारिया बेमानि जेखौ नुनानैसो नैबे जेखौ बा बानायनो रोंदोंमोन होननानै मोनसे खोथाबो दङ आरो जोंनि आजै आजौमोननि बे खोनाबोनाय
अ बेबायदि सुबुं फोथायनायबो दं आरो
औ सुबुं फोथानेयबो दङ। दा बियो बेसेबां सैथो बेखौ आङो बुंनो थांलिया। दा नोंथाङा आंनाव जे मोनसे सोंथि सोंदोंमोन जेखौ माबोरै बानायो जेखौहाय बै आं बुं दोंमोन ना मोनसे प्लासटिक टाइपनि दिरुं होनना। बे दिरुंजोंहाय बेबायदि बेमानि जे बायदि महर होनानै बेखौहाय मोनसे ओ ना सारग्रा जेनि महर होनाय जायो आरो बेथ' ओैनो सारबा दैयाव गोजावगोनसै नालाय दा जों नाया खौ एसे गोजावनानै थाया एसे गो थौ आवसो थायो बा हायाव थायो नालाय एसे दैनि एसे थालायाव बे नाखौ मोननाय बायदि जेआ गोदोनाय बायदि जोङो जे गुलि आरो मोनसे ओ गिलिर रोखोमनि जों मोनसे मा होनदों लहा बायदि जेखौ जायखौ जोङो जे गुलि होन ना बेखौ जोङो जेनि रुबुं रु बुङाव खानायखौ नुनो मोनो आरो।
जेनि अनगायैबो आङो जोंनि जायगायावहाय लाङि होननाय बेखौबो माने सानानै बेजोंबो नाखौ सानानै जानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथाङा।
औ थारैनो नंगौ सैथो नोंथां जेया जाहैबाय जोङो बोरिनिफ्रायहाय माने दैयाव सारहरनानै खनसेनो बबोनानै जों नाखौ बोखाङो लाङिया जाहैबाय लाङियाबो बेबायदि महरनिनो आरो लाङिखौ जोङो मोनाब्लि टाइमाव हर से जोङो सानानै दोनो आरो दैयावनो ओमफ्राय अखा नायै फुङाव नायो माने नाया थांलाय फैलाय खालामबा बे जेयाव ना जाहाथे थाबथायायो नांथानानै थायो आरो नांथाब्लासो जोङो बोखांबा मोनगोन नालाय लाङियाबो बै जे ना सारग्रा जेना बे जे महरनिनो लाङियाबो जायो आरो।
औ।
दे बिदिब्ला नोंथां दिनैनि ओ जोंनि सावरायनाय आयदाखौ एसेयावनो लाखिथ'नाय जाहैबाय।
औ नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिरबाय आंनो बे ना हमनायाव बाहायनाय आइजें आयलाखौ फोरमायना होनायनि थाखाय।
औ आंबो नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय, गोजोन्थों नोंथां।